हेलौ
हेल'
औ खोनादोंना? औ औ खोनादोंना हेलौ हेलौ
औ औ नोंथां खोनादों औ।
उम उम मानो खालामदोंमोन नोंथाङा
हेलौ
बिजिमोन नामा ओरैनो हेलौ।
औ नोंथां हेलौ खोनाबाय।
औ औ खोनादों खोनादों। बेस्थ'मोन नामा होनदां नोंखौ?
बेसे बेस्थ' नङा नोंथां आं इयारफन सोदोंमोन‌
आंलाय बेस्थ'नाा मा सानदों। औ
ओमफ्राय नोंथां दा मानि सायाव राय्लायनो
रायजलायनायाथ' बे जानाय लोंनायनि सायाव रायजलायनो नदोंमोनलै एसे
औ जेनेबा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव रायज्लायसै
दोरोङारि जानाय लोंनायनि ओरैनो नोंथाङा मा मा खो जानो मोजां मोनो?
जानो मोजां मोननायावथ' बर'नियाव
बर'नियाव औ बर'नियाव जोंनि बर'नियाव
जोंनि बर'नियावथ' गोबां दङ जि आइ टेग मोननाय ओंख्रिबो दंलायबावोसो नारजि, नारजि अमा दङ, अनला दाउ दङ मेना बेनो आरो ओमफ्राय नाफाम
नाफाम औ
जाहैबाय गोथाव जानायाव गासिबो गोथावजोब आरोथ' बर'फ्राथ' बर'फ्राथ' बांसिन जायोना सोरबा सोरबाथ' जेनेबा दस्रा जातिनियाथ' संनो रोङा जेनेबा जोंनि दोरोङारि जाखाबाय नालाय बिदिनो आरो ओरैनो नैबेयाव अनला, अमा गोरान बिराद गोथाव जायो
अनला अमा गोरान ना?
औ रानफुनला बिराद मोदोमलायो नोंथाङाबो जाखांबायदां?
जानाया आं अमा गोरानजों जानाय जायाखैलै अमाज - जों उमागोरानजों जानाय जायाखै ओरैनो दावजों जायो। एखमबा नाजों जायो। बेनो आरो ना
गोथाव जायो अमाया बारा बारा गोरान जालायनाङा ससे रानफुनलाबानो जायो।
रानफुनला एसे अराव होसो औ
नोंथाङा मिथिखागौ दां माबोरै सङो जेनेबा अंलाखौ
अनलाखौ मिनथिनायाथ' मिथियालै आं जाग्राल'।
जाग्रा स आंबो बारा मिथिया एसे मिथियो।
ओ दे।
सं आं संनायबो जायाख मालाय संनायखौ नायनानै मिथिबाय आरो एसेबाबो।
ए ए ए माबायदि सङो नों
मिथिनो लुुबैदों।
औ आं एसे मिथिनो लुबैदों। माबायदि सङो जेनेबा ओंख्रिफोरख खौ अनलाखौ।
बिदिनो जेनबा अनला ओख थ' जोंना माइरंखौ द दनांगौ नालाय। दैयाव सोमनानै दोननांगौ फार्स्टआव एसे गुरै जानो थाखाय आरो मफ्राय। रुइखांबा उवालाव देदो नङाबा मिक्सार आजिखालिथ' उवाल बाहायला। जेन'बा बांसिन मिक्सार बे मिच बे कारेन्टनि बेयाव गुन्दै खालामना लागोद दो। मरंखौ बेव अमा गोरानखौ एवदो आरो जेनबा पियास थियास होनानै। जेनबा बेदरफोरखौ मारै एवो बिबायद। एवनानै एसे बेदरा जेन'बा खाबथाबाम खांथामाम जाबाथाय दै होदो‌। दै होनानै दैखौ जेनेबा ओंख्रि बेसेबां लानो अनलाखौ बेसि बुरजा बानायनो बेजों समान औ। बेजों जखायाव होना लानांगौ। बे गोदौ होदो दैखौ गोदौहोनांगौ बिराद माबायसे हिट खालामनांगौ आरो थ्रेम थ्रेपेस फैब इसे बुरजा गोदौ होनांगौ। गोदौ होनानै औ मोजां गोदौ होनांगौ नबाव अनलाया लाथा थाखायो ख्लाब ख्लाब ख्लाब गोदौ होदो बै देना लानाया अना बेखौ फ्रि फ्रि फ्रि होना होद बेबो दडाइरेक्ट होबा जाया बावा माबायो लाथाखायो ओरैनो आगसिजों आगसिजों ओंख्रिखौ एरनानै अनखौ बे आ आखाइजों ओरै फ्रि फ्रि होना होदो एरबाय थादो होमबानो गावनो आराम एसे लाथा लाथा जाखाबाय लाथा लाथा जानानै बिदिनो जबहोदो जबहोनानै न'आव जेनेबा गंगार दुन्दिया थायोना बारियाव
औ औ थायो थायो गंगार दुन्दिया थायो।
आराम होनबा बिराथ गोथाव जायो।
गोथाव जायोना संना जानांसिगोनलै होमबा नोंथां नों नों थिन्नाय बायदिनो। औ उम उम माने अमा गोरानजों जानाय जायाखै। दाउजों जाबाय अनला दाव गोथाव मोनो मोननायालाय संनानै जायाखै आरोना ओरैनो न'आव संनायखौ जायो। फोरना होबाल' जायो आरो ना। सोलोंनांगोन एसे औ औ औ औ। औ देनां खामानि होगोन होननायाथ'।
अनला ओंख्रिया बिराद फेमास जोंना बर'आव माने
आ।
हाबा जेन'बा हाथासुनि हाबा दं नना।
औ औ औ खोनादों।
बेयाव हिनजाव गोदाना अनला देनानै हौवा गोदान जाहोनांगौ।
औ औ।
औ। ओरैनोथ' नुनो थांलालै आजिखालि ना नोंथां बे हाथासुनि हाबाखौ।
होन नङाबा, जोंनाव अनला ओंख्रिया बेजों बिराद कानेक्टेडमोन।
गोसार सारनायमोन नामा गोदोहाय ना?
ओरैनो नोंथाङा मा जानो मोजां मोनो बर'नि ओंख्रियाव।
खौ आङो सबायजों साम'जों बरिया गोथाव मोनो आं नोंथां बे सबाय साम' होनबाथाय, ओमफ्राय जेनेबा बेबो थाबाय अनलाजों दाउजों। ओमफ्राय सबाय
बायदि एम्फु
बे इन्डि एम्फौ थाबाय‌। जेनेबा ओमफ्राय नारजि अमाखौथ' आं जानो बांद्राय मोजां मोनालै मोजां गोखा मोनो आं। बे बुस्थुखौ नारजिखौ औ औ औ।
नङा जानांगौ बे गोखाया अ आं दहाय आं दहाय
एम्फौ मावदोंमोन। नोंथाङाबो जाखायो होनबालाय एम्फौखौ ना?
आं जाया नोंथां आं जाया माने एसे ओ माननायबो हेल'बाय दा।
औ औ औ औ औ माननाय थायो मोदोमाव गावबा गावनि मोदोम ना।
गावबा गावनि मोदोम औ माननाया माना ओमफ्राय जोंना न'आव जायाना रावबो। बेनिखायनो आं। जानाय जायासै ओरैनो जायो मानै माथाम। जाला बायो आं। ओमबाबो बुरजा जाया मिलौनाय मोनो मिलौना बुस्थुया मेजेम थायोना बिरादनो।
बरियानो। दा जाजाबायना एम्फौआ उम हाथायावथ' हाब माबायावनो पुवायावनो एक्स' बिस। एक्स' थ्रिस थाखा स जानो होना नागिरा एम्फौखौ
दामि ओरै ओय जानला मोनला मोनला बायाना आरो नङा एम्फौबो जानला मोनला मोनलाबाया।
दा मानि खम जालांबाय जों सिगां उन्दै उन्दैयाव जेनेबा बा जिबायदि माबायोमोन इन्दि एम्फौ लायोमोन गोदोनि मा माहोनो आबै आबौमोनहा जेनेबा बेबायदि दाथ गैला जोंना दा ओरैनो गोदान मु माबा जाहैबाय
उम
एसे खम जाबाय आरोना बिदिनो ओंखायनो मोननो थांनो नागिरला। नङाबथ गोदो मोनोमोन मोननाया। घरे घरे नुनो थाङोमोन ना। एम्फौखौ एम्फौ लानायखौ इन्दि एम्फौ। औ
खमायबाय मानसि फोराबो एसे मा होनो मुगाजों गोरोबनाय बायदि जाहैबाय माने। गोदोथ बिदि एम्फौफोरजोंनो फिनानै फिथोबफोर बानायनानै खुन्दुं बानायनानै दालाबायायोमोना जि
औ औ नंगौ।
दाथ बिदिबो गैला ओंखायनो बारा फिसिला ओरै दा मानसिफ्रा फाननो एम्फौ फानो थाखायल बानाय खासै
औ ओमफ्राय ओम गोदान मुगानि आग जों जों दिहुननाय जाहैबाय दानि गस्ला लंपेन दाथ जेनेबा
मेसिन जाजोब्बाय मेसिन बाहाय जोब बो
अहाय नोंथां ओरैनो मा जाखो दिनै ओंख्रिया बर'नि ओंख्रिना दसानैजाखो?
दिनै ओंख्रिया जोंना आंनाया माबामोनलै नोंथां बर'नियानो ओंख्रि आ खिन्थु माबा अमासो आरोना अमाजों मैथाजों ओमफ्राय दालि जहलमोन आरो
हा खर'नि आव गोग्लोयो।
ओहो औ। गोगलैयो अमा ना औ औ औ हाब नोंथां सफथासेआव अमा बेदर मोनजायाबा एसे बोरैबा मोनलायलायो दुरबल दुरबल मोनलायलायो नोंथां उम‌ उम सप्तायाव खननै खनथामखौ जाथारो आं अमाख
जोंना एन आर जिआ बेनोना।
उऔ औ गोद उ उ नंगौ।
दामबो बारायबा अमायाबो।
बारायबाय बुंनांला अरसो नांबाय दा। अमानि दामफ्राबो बेसेना बारा बारा जाबायना।
उन्दैयाव माबाबाथ' देरस' थाखा केजिफोरनिफ्रायाय लोगो मोनबोदोंमोन आं दा सारिस' जाबाय।
औ औ नंगौ नंगौ। सारिस' साराय सारिस'।
उ दिसि फ्राथ सयस' फाथससो जागोनदां।
उ औ औ बिदिनो थाङो थांनायाथ'।
बारायखायो दामा
मुगायानो बिदिनो थनबायबा गासिबो बारायै जोबबायना गोदोनि बायदिबो औ गोदोनि जुग बायदिबो नंला थाइसे थाइनैजों बुस्थु बायनानै लाब गबोनो हानाय
उम
माथो माथो खालामनो नों
ओरैनो खर सर मोजां नोंथां
मोजाङा मोजां नोंथां नै दं ओरैनो गेजेरावनो ओहो मोजां नोंथांनालाय
बिदिनो दा मोजाङानो
मोजां आनो ना औ औ उम दे होनोमबा मालाबा खबर लालायफिनसै खोनाबाय नोंथां ना मारै औ औ औ दे दे दे औ दे